औ
नोंथाङा आंनि रावखौ मोजाङै खोनानो मोनदोंना? औ आथ्सा जे नोंथाङा दायो फ्रि दंबोला आं नोंथांजों माने मोनसे बर'फोरनि ओंख्रिनि सोमोन्दैसो आं नोंथांजों रायलायनो नागिर दोंमोन नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर टाइम दंना गैया सोलाबगोन आच्छा सा हुवा नोंथाङाथ' अलरेडि मिथिखायो नोंथाङाबो सङोबो खोमा? गासैखौबो नाथायबा नोंथां आंहा आंहा माने संनायाव एसे माबा जानानै दं फाजोल जानानै दं। माने एसे गन्दगल जानानै दं आरो मइेनलि फेभरेट ओं ख्रिया जाहैबाय आंना माने बेनो जेरै बर'नि ओंख्रिखौथ' नोंथाङा मिथिखायो अनला सबाय ओमफाय मोनसेया जाबाय गिबियाव नारजि नारजि अमा बेदर नोंथाङा एसे बिनि सोमोन्दै नारजि आरो अमा बेदरनि स सोमोन्दै एसे बुंफोरनो हाबा आं बुहुद गोजोन्नाय थागौमोन।
औ माने बिनि संनायनि खान्थिखौ आरोना
खानथिखौ लोगोसे माबादि खालामब्ला माबादि जायो। औ औ
औ बिदिबा आं खोन्थानि
औ
माने ओ गुबुन गुबुन माने मानसि मानसि लानानै मानसि आरोना माने गाव गावबागाव स्टाइल थायो नालाय संनायनि ओमफ्राय आङो दा माबायदि ओं आङो दा माबायदि निय उ स्टाइलाव सङो माने आं माबायदि खान्थिजों सङो आं बेखौ खोन्थानि नोंथांनो गिबियावनो नार नारजिखौहाय बे नारजियाथ' बिलाइआ गोरा नालाय ना बेखौ माने रुनानै लाग्रोयो आरो रुनानै बिदिनो गोदौ जासि मोजजाङै रुनानै लानानै बेखौ रुखांनायनि उनावहाय बोखांनानै ओ मोजजाङै सुयो आरोना सुनाया माने जेब्लानोाखि बिनि खाालारा ओंखारगाया बिसेबांसिम सुबाय थायो आरो माने गोखाया खार थों होननानै आरो ओमफ्राय बिनि ओमफ्राय मोजजाङै सुना लानानै ओमफ्राय सुनानै मोजां सेबखां सेबखां माबा सुनानै लायो आरोना
उम बेनि माने गासिबो माबा मा होनगोन बेखौ
गोखखाया खारथों होननानै आरो औ बेबायदि सुनानै आ रुख खांनायनि उनाव सुनानै मोजां सेबना लाथबाय एनिफ्राय ओ बेना खालारा बिराद गोसोम ओंखारो आरो ना ओमफ्राय सोरबा गोखा जाग्राया बा बेबायदि सुवाबो जानो हागौ आरो ना आं खिनथु आं बा नेनाय जि आंनि बानायनाय नियमा बेबायदि आरो बेनिफ्राय सुखांनानै लानानै बेखौ मोजांनो जि माबा जि आइजेङाव संगोन जेनेबा दोखि बा साराय जिखुनु जाया मोनसे ओ माबा लानानै बेवहाय खारै बेनिफ्राय संख्रि बेखौ माने बेयावनो मोजजां मिक्स खाला खालामो आरो ओमफ्राय नारजिखौ माने ओ गोलाव गोलाव जानो बायाग्राफोरा माने बेखौ मिहि मिहि हानानै सु खांनायनि उनावहाय मिहि मिहि हानानै ओ बेखौ मोजाङै खा खारैजों लगायजोबो आरो ना जाहाथे खारैया मोजजाङै नांजोबनाय बिदि आखाइजों मोथ जां लगायना लाजोबो बेनि फ्राय खारै नांनाय बेखौथ' बे फें फोना जानायावनो थाल मोनो नालाय बे आरो लि मोननायाव थाल मोनो दों नालाय बे बेसेबां केनसिंटन तेनिस आव मोने बेखौ खौ लगायना लानानै माबा खारैया जेब्ला नाङो होमबाना बे रेडि जायो आरो नारजि संनो थाखाय बेनि फ्राय खारैखो थ' मो मोजाङै मिक्स खालाम खाबाय नालाय दानिया मोजाङै ओ बेवहाय जे अमाखौ हाय जुदि अमाजों सङोबा आरो ना अमाजों स सङोबा अमाखौ एक्सट्रा औ अमाखौ एक्सट्रा बेलेगाव एवबाबो जायो बा ओ जेनेबा बेखौथ' फार्स्ट आव एवना नैसो लाग्रो खानांगोन नालाय। एवनानै मोजाङै ओ एव फ्रामनानै लाग ग्रोनांगोन । आमफ्राय एवनायाव हाय जोङो ओरैनो जेन गाव गावनि गोसो बाय दियै जेनेबा मस्ला मसलि फोर होनो हायो बेयाव गोथाव जानायनि थाखाय इनिफ्राय जेब्ला बिनि एवनाया रेडि जायो अब्ला बै माबाखौ नारजि खौहाय आरो मा होनो बेजों ज' लगायथ'वा आरोना दानो। बेखौ हाय खारै सि खारैजों लगाय खांनानैहाय दोननाय बे माबा नारजि खौहाय जेनेबा संफिनोसै आरो ना दायो। दा बे संनाय बेलायाव हाय ओ फार्स्टआव ओरैनो एसे एवनाय बायदि खालामनानै बिनि उनाव दै होसि गोन दै होनानै एसे गोदौ बाथाय बेयो बुरै जादोंना जायाखै बेखौ नायनो जेनेबा सागं साबा जों थाल मोनो नालाय गुरै जायोबाथ' मोजाङै गेब्लेे जोबगोन। ओमफाय जुदि खारैआ एसे खम फोर जाबाय बायदोंबा इयो थाब गेब्लेनाय नङा आरो बिनि थाखाय नोङो खारैखौ आरो होबावनो हायो। ओ नायनानै आरोना ओमफाय मोजाङै गेब्ले होयो। बिनि उनाव सागं सानानै मोजाङै गेब्ले होनसै। ओमफाय गेब्ले खांबाथाय बियो रेडि जाबाय आरो ना । जोङो अमा जि एवना लानाय दङ बेखौ होसन जासिगोन आरो। ओमफ्राय बिनि फ्राय मोजाङै गोदौ होबाय थादो। जेनेबा अमा बेदर मोनजा सेथ' बेखौ एसे सम नांगोन नालाय। बेनिखायनो ज'यै संनानै मोजाङै गोदौ होनानै बिनि उनाव जेनेबा दुन्दिया फोर ओ दङबा होनो हागोन। लास्टाव हाय मोननाय टाइमावथ' गोथाव जानायनि थाखाय जोङो होयो नालाय बिनि टेस्टआ जे मोजां जाथों होननानै बेनि उनाव नोङो संख्रि संख्रि बानलु फोरखौथ' नों फार्स्ट आवनो बैयो अमा बेदराव हाय एवनायावनो होखाबाय नालाय। बिनिफ्राय नोङो साखिना नायनानै जुदि माखौबा फोर नांबावौ जायोबा जेनेबा बानलु नाङाखै बा संख्रि नाङाखै बा लास्टाव इदिनो होनानै साखिनानै बेबायदि जायो आरो जोंहा माने।
आतसा माने बिनि माबा फोरा माबोरै संनांगौ आयदाफ्रा बिदि सङो आरो?
औ।
औ आं बिदिनो बाहेराव थानानै देरबोनाय ना, बारा इसि बेसेबां माने आइडिया गैया, नाथाय नोंनिफ्राय बेखौ आइदियाखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों । आरो नोंथाङा जि बे नारजिया सिगां गोथा ङाव
औ
जेब्ला बे बिफाङाव थायो अब्लाथ' गोथां जायो, फाथो होनना बुङोमोन नामा थाय बिखौ ने?
औ फाथो आनो होनो ।
औ बे फाथोजोंबो बेबायदि नारजि माबा संजा गोन नामा? बेथ' नारजि जानाय नङा? खोमाना
फाथो फाथोआथ' नार्रजि जानायङा, खिन्थु फाथोखौबो खारो होननानै संजायो फाथो फाथो खारि जेखौ जों बुङो, बेयो बेहा जेनेबा फाथोया माबायाव रिमोनलायानो थायो आरोना बे गोरान नङा नालाय फाथो बिलाइ गोथाङा । रिमोनलायानो थायो आरो ओमफ्राय, बेखौ जोङो भाज जि महराव जायो बा खारै होनानै बो फाथो खारै होनोना बुंनो ना जों जिखुनु जि जिथुनिखि बेखौबो बेदरफोरजों होनानै जाजायो आरो नारजिखौ मोनसे बिदिबो जाजायो, जेनेबा आं जिबायदि रुनायनि रुनानैबो जे सुनायनि प्रसेसखौ खोन्थादोंमोन ना, बिदि खालामालासिनो माने ओरैनो नारजि बिलाइ गोरानखौ आरो ना सिफ्लेनानै औ फ्लेनानै माने बेखौ ओ बे गोरानखौनो आरो दै गोरानखौनो जेनेबा सुनानै साफा फोराननानै बे गोरान गोरानखौनो सिफ्लेनानै ओरैनो आखाइजों सिफ्लेनानै माबायो आर ना । बेदरफोरजोंबो संजायो औ बिदिबो संनो हायो । खारै सङालासिनो आरो
अ आदसा, ओमफ्राय बियो माने बे नारजि बायदिनो टेस्ट होगोनना एसे एक्सट्रा टेस्ट ने
बिनिया टेस्ट बेलेग जागोन, मानोना बेयाव खारै होला नालाय ओरैनो गोरान गोरान बेदरफोराव बा माबा मोनसे जे ओ बेदरानो जागोन, बेदर बेदरफ्रासो मोजां माबा बिनि माबा जायो ना, कम्बिनेसना मोजां जायो । नालाय बेनिखायनो टेस्टया बेलेग जागोन आरो बिनिया गोखायानो थागोन गोखाजोबा फाथोआबो जेनेबा गोखाबो दङ, अबावब अबेबा गोखा गैयिबो दं नालाय
हो हो मोनैसे दङ । ओमफ्राय आं मोनसे सोंनो सानबावबाय नोंथांनाव दा नोंथांमोननि एरियाथिं औ नोंथांमोननि एरियाथिं दा बांसिन मायो पपुलारसिन जानानै दं जेनेबा जोंनिथिं बे जोंनि एरियायाव बांसिन अनलाजों लकेल दाउजों बांसिन जायो आरो अनला लकेल दाउ खुमब्राजों दाउजों फ्राय नोंथांमोनथिं माबायदिया साबसिन ओंख्रि, मा ओंख्रिया बांसिन बिदि पपुलार बा
जोंनिया जोंनिया बिदिथ' माबा गैया, खिन्थु सिजोन लानानै सिजोन आरोना जेनेबा हमना लादो साम' मोननाय टाइमावहाय साम' जायो बेबायदि ओमफ्राय ओमफ्राय जेनेबा नारजि नारजिनि टाइमाव नारजिखौ जाखागोन बेबायदि आरो ओमफाय ओरैनोथ सबायाइ सबायाइ साम'फोरखौ जायोआनो होनजायो मानोना सबाइ आबादबो मावो नालाय जोंनिखै । बेनिखायनो सबायाइखौबो जेनेबा मोन एभलेबल मोननो थाङा आरो जेनेबा माबाफोराव हाथाय बाजारफोराव ओमफ्राय जोंनिखि आरो बिदिनो जेनेबा गामि एरिया नालाय गामि एरियाायावथ' इदिफोरखौ बेफोरबायदि मैगंफोरखौ मोननो माने गोरलै जायो आरोना । आ इदिनो ना ना लाइक ग्राफोराबो जेनेबा ना हमना लायग्राफोरा बिसोरो ना ना लाबोयो ना गुरनानै लाबो गुरना फान फैयो होमबा जों बेखौ मोन मोननो हायो आरो बेनिफ्राय साम'फोरखौबो बिसोर लाबोयो । आरो उ आरो बिदिनो जेनेबा सबायफोरखौबो जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो आरो ना ओमफ्राय आरो अनला मेव य बेखौबो जायो जानायालाय सिजोन लानानै जायो जोंनिया माने अनलाखौहाय ओ बेनाबो मोनसे टाइम दङ आरो
अनला दा जेनेबा दायोथ' जाबायानो थायो जाबाय थाजायो । ओमफ्राय ओम एक्जेक्टलि आं माबाखौ बारा मिथिया दे अनलाजों फार्स्टआव जे ओंखाम गोरलै जायोना बेयावहाय बो जोंहा माने अनलाखौ अनलाजोंसो सुरु खालामो नालाय माने ओंखाम गोरलै जानायनि सिगांहाय अनलाखौ संथ'वा बेबायदि बेबायदिबो टाइम दं आरो माने एक्जेक्टलि टाइमखौ आं मिथिला बेनिफ्राय जोंनियाव दा जानाया इदिनो ओ
बोथोरजों लोगोसे जायो आरो माने सिजोन बाय सिजोन
औ औ मा मैगंखौ मोननो हायो बिदि जेरैबा अनलाफोराथ' मोनबायानो थायो । मानो होनोमबा न'नि माइरंजोंनो माबा खालामनाय जायो नालाय संनाय जायो नालाय आरो सबायफोराबो गाव गावबागाव व आबाद मावखानाय जेथिया आरो हाथायफोरावबो मोननो थाङो। मोनखायो इजिलि बेनिखायनो माने जानो गोसोबानो लाबोनानै जाफैनो हायो बेबायदि जायो आरो
हु होम जोंथिंथ' बिदि माने सिजोन फैयोब्लाबो ओ बिदि एसे टाउन एरिया ना माने सिजोनखौनो नाया जानो गोसोबानो माने बे अनलाजों दाउ मा माबा दैज्लां जा मेसें जा अदला जों दउ नाथायबा मेन फ्रायानो सोलियो जोंथिं
औ
माने बांसिनानो नारजिजों अमा बेदरानो खिन्थु बेनि अमा बेदारा जोंनि लकेलनि बायदि जाया आरो बेल' ओंखायनो माने बेखौ
होमबा नोंथाङा माने ओ टाउन एरियायाव थायो आरोना
औ नोंथां बिदिनो होमबा नोंथांजों रायायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै । नोंथाङा जेफोरबायदि सेयार खालामदों बहुद गोजोननाय मोनबाय । आरो इयुनावबो जों बेबायदिनो मालाबाफोर लोगो मोनबावगोनदां । बिदि मोनसे थाखाय नङा होमबा नोंथां होमबा दिनैनि रायलायनायखौ जों बेहनो दोनथनोसै नामा।
औ दे जागोन दे
औ दे औ
ओ